ओ होमबा ओ आबाद मावनायनि सायाव रायलायसै
ओ
ओम आ आ ओरैनो थ' आ आबादखौहाय जोंनिया बर'फोरा दैज्लां आरो मेसेंनि मोननै आबाद मावो नालाय अह ओरैनो दैज्लाङावहाय माइ आबाद आबाद मावनायनि अनगायैबो नोंसोरा नख'राव माबायदि मा मा आबादफोर मावबावनाय जायो
अ बेबायदिथ' दैज्लाङावथ' माने बांसिनानो जोंनिया माने माइ आबादखौनो माव ओ जोंबो न'खरा मोनफ्रोमबो मावनाय जायो आरो बेनि बादै आरो दैज्लाङाव बे बादि मावथां माने मावनोथ' हाखाया जेबो गुबुना आबादखौ माने दंब्लाबो दैनि आंखाल बा दैयानो माब्लाबा बां आयो बिनि थाखाय माइखौनो मावो। माइ आबादखौबोथ' मावनो गोबां जेंना आरो मे दैनि दै गैयाबा गैया अखा गैयाबा गैया आरो अखा हाबा हाबाय बेबायदिनो माइयावनो गोबां जेंना सोमजियो। आरो बेनिखायनो आरो गुबुन आबाद खौ मावा मेसेंआवलाय जोंनिया माने माइ हाखांनाय आघोन आघोन ओ पुकफोराव माने ओ बेसर आबाद हो बेसर फोरनि थाखाय माबाखायो आरो ओ ट्रेक्टर एवनानै माने गामियाव आगोल बांद्राय मावामोन ना। दा सानफ्रोमबो बेसे मावो आरो सान फ्रोमबो न'खराव मोनफ्रोमबो न'खरावनो गावबा गाव माने हायाव बेसर खौ मावनाय जायो। बिनि थाखायनो माने आरो मेसेंआव मोसौफोर हगारनाय बो बारा जायोना बेनिखायनो मावा मावनाया माने एसे खस्थ' जायो माने दानिया आरो गासैबो मावफानायखाय नायखायो आरो माने मोसौफोरखौ इनिफ्राय बेेसर खोनो मावो बेनिफ्राय आरो गावबा गाव गाव न'आव जा लाय लाफा बा ओ कबि सबि धोनिया ए माने ओ जायहा जोङो निजा निजा मावनानै जायो आरो न'खराव आरो बेलेगफोरा बो माबा लाइ लाफाखौ फाननो हानाय बायदि बे ओ गायो आ रो ओ जायगा थानायफोरा फाननो हर बेबाय दिनो बेनिफ्राय आरो गैयैफोरानो जैनि आन्था मावना लायो आलु जालु आलुखौ गायो आरो माने जोंहा आलु सालु बेफोरखौ गायो लाय ला फा बेनिफ्राय आरो बेखिनियानो आरो आबादफोरा मैगं थाइगं मोन बांसिन मावनाय जायो आरो बे फिथाइ सामथाइ बेबायदि फाननायनि था खाय बांद्राय मावनाय जाया आरो नों जोंथिं माबायदि आबाद मावो
अ अ अ जोंनियाबोथ' दैज्लांआव बे माइ आबादखौनो मावो ओ बेजों लोगोसे ओ जोंनिया मै गं थाइ गंनि आबादबो मावो आरो दाथ' मैगं थाइगं थाइगं होनोब्ला बे ओ फाथोआव थाबाय फाथो ओ बे मैथा ओ भिन्दि सबायबिमा ओ बेबायदिनो ओ बे उदासियाबो थाबाय ओमफ्राय ओ खांख्रिखल बिनिफ्राय भिन्दि जिंखा बेफोर थाबाय आरो बेफोरखौ माने न'आवनो जानो आन्थायै एसे एसे मावनाय जायो आरो ओ सोरबा सोरबा ओ फाननो थाखाय बो गोबां मावो बिदिनो ओ दैज्लांआवबोथ' फानलु गायोना बे फालावबो गोबां आबाद मावो आरो थेवब्लाबो माने जोंहा माने इफोरबायदि आबाद मावा आरो इ सेबां मानि माने ओरैनो न'आव जानो आन्था बेफोर खौ मावनाय जायो आरो बिदिनो ओ इफोरखो उम दैज्लां बोथोराव मावबाय आरो मेसें बोथोराव बाहाय ओ जों थिंजाय उम बेसर मावो बेसर आबाद ओ बेसर जो ओ सोरबा सोरबा आरो सिबिंखोबो
औ
इ बिखा आरो उम मेसेंनियाथ' बे उम लाइ ला फाया थाखायो नालाय ओ आलु लाइ ला फा कबि दुन्दिया आ गाजर बेबाय दिनो इफोरखिनि आबादखौनो मावो आ रो थेवब्लाबो जोंहा माने बि खौ माने एसेबां मानि मावा ओरैनो जोंहा ओ देग्लाय थ' आलुबो गायखायाखै ओरैनो ओ लाइ लाफा दोङो दुन्दिया दोङो बिदिनो कबि ओ माने बि फोर आबादखोनो मावनाय जायो आरो ओ जानो आन्थाबो मोनो आरो ओ एसेबां मानिथ जाया नालाय ओं गेजेर गेजेर माने फाननोबो हा थायो आरो फाननानै माने रांनि मदद बो मोनो जों ओ मोजां माने ओ आबाद मावनाय टाइमावथ खस्थ ओ देरहोनायालासि माने बिनो जोङो गायनायनि फ्राय जोंहा लाइखौबो गायोना गिदिर जायोना ओम बे लाइ गायनायावहाय गायजेननाय समनिफ्राय दै होनांगोन थांजासिम रोदा नो हाजासिम बिनि उनावसो बे रोदा सुग'नो हाबासो माने गिदिर जलां लाङो आरो बिनि गांखंखोहाय बे लाइखो हानानै माने मुथा खामनानै फाननोबो हायो ओमफ्राय लाफाफोरखौथ' बि बिजौ हाना होबा थानाय बुस्रायो नालाय गोबां जायो आरो बिदिनो न' जानायनि अनगायैबो फानो ओरैनोथ' हाथाय बाजाराव बांद्राय फाना ओरैनो माने गामिनि न' खाथिनि मानसिफोरानो लां फायो आरो बिदिना ओ बिनिफ्राय आरो जोंनियाव अ बांसिन खुसेरबो बा बागान दोङो खुसेर थारुन बेफोरनि बा दखानबो दोंङो आरो बेबायदिनो खालामो
ओं जोंनियाबो ओं बेबायदिनो ओ औ बे मेसथा फाथो बे ओ न' आव गाय गायो आरो भिन्दि जिंखा बेफोरखौ माने मेसथाखौथ'‌ आरो दैज्लाङाव माने नाजों मा जे जोंबो जानो हायो नालाय मिस्थाखौ थाखायो आरो ओ फाथोखौ बेबायदि दिनो आबादबो मावो खायसेया फाथोखौ माने जायगा थानाय फोरा फाननो थाखाय आरो फाथोनि बे दिरुंखौ दिहुननो थाखायनो मावो फाथोखौबो इनिफ्राय मेस थाखौबो फानो आरो मेसथा इनिफ्राय जिंखाफोरखौ एसेबां फानलायबाबो न'नि आनथा न'आव जानो आनथाबो गायो आरो इनिफ्राय बेबायदिनो भिन्दिफोर खौबो ओ सोरबा हायोबा फानो बेनिफ्राय आरो न' आव जानोबो ओ गायना लायो आरो दैज्लाङाव उम ओमफ्राय आरो बे मेसेङाव लाय ला फा बेखौथ' गायखायो आरो गासैबो गायखायो जोंनिया बेखौथ' नां नांबाय थाखा यो आरो हदाय जानो थाखाय मैगङानो मेसेङाव बे लाइ लाफायानो जा जाखायो बेबायदिनो फाननो हायोब्ला आरो रां मोनो आरो गोबां रां मोननो‌ हायो।
अ
नो‌ आरो आबाद खौ जायगा थायोब्ला ओ फाननो थाखायनो खालामोब्ला मोजां आरो आबादजोंबो माने गोबां रां फैयो आरो
आ - आ नोंसोरनिया आ माइ गायो नालाय आ नोंसा माने माइखौ माइ गायनो थाखाय माबायदि खोथिया फोजेनायनिफ्राय माबादि माबादि खालामो आरो ओ माबाफोर हासारफोर बाहायो नामा?
अ बे ओ - ओ बेथो दा नै माबा बैसागोनि अखा हानानै ओम दाथ खोथिया फोनो जाखासिगोनानो दा आरोस ओम माइखौलाय जोलै लाखि फोथायो ओ सिगांनि माइखौनो जोलै लाखिनानै बेखौ माने फोनायनि सिगाङाव सोमनानै दोनो आरो ओ बसथाजों बसथाजों हाखराव बेनिफ्राय बे दानि थ' सिगाङो थ नांगोलजोंनो एवोमोन मोसौजों दा तेग एवनानै ओ खोथिया थपलियाल ओ माने मोजां एसे मोज जां एवो आरो माने ओ अब्लासो मोजां जागोन ना ओमफ्राय मोज जां एवनानै उम इनिफ्राय लास्टआव आरो जोंहा माने मोसौ सोरबा दोङोब्ला लाबोनानै थिया थिलियाव मै होनो होयो आरो मानेस। माने मोजां जानायनि ओमफाय मै होआबाबो ओइ बि थालिरनि माबा ओ बे मादाफोरदो हानानै बोयो आरो माने स्लिम स्लिम जानायनि बोनानै बि ओ माइखो सोमना दोननाया माइ बिखो सानथामसो सोमना दोन नानै दिखां बा आरो ओ हरसे दोनो इनिफ्राय बे गाजा गाजा बेरो या ओ अखानायै माने बे माबा खोथिया थिलियाव ओ ओइ सारनानै फोनाय फैयो आरो फोनानै एनिफ्राय आरो उम बिनि सिगाङावनो आरो बेरा फोरखौ दुमथेना लायो दाउ हाबहैनि थाखाय एनिफ्राय दाउ फिसाफोर हाबैनायनि थाखाय मोजाङै फ्लास टिक बा नेट होनानै ओ फांसे लायो आरो। बेरा होग्रोनानै एनिफ्राय फोनानै ओ बेबायदिनो दाउफोरखौ नेहैबाय थानो नांग गेजेर गेजेर माने खोथियाखौ नाय नानै हासारबो होनाय जायो आरो हासार सारना होयो ओमफ्राय ओ बेबायदिनो दैफोरा हाना अखाफोर हानानै बांद्राय दै जायो नामा बेफोरखौ नायनानै दैनि थांनाय लामाफोरखौ बानायना होयो आरो बे बेनिफ्राय बेबायदिनो बेराद सुंनानै ओ नेबाय थानांगो आरो दाउ मो फोरनि थाखायनो नेबाय थानो गोनां जायो बेफोरबायदि बिदिनो खोथिया लासै लासै एमफै देरनायनि उनाव आर ओ दैज्लां दुब्लियाव बो हालखौ एवखाबाय इनिफ्राय एवनानै फार्ट अ अ ओरैनो एवग्रोना दोन नालाय बेनिफ्राय आरो खेबनै खेबथाम मोजां एवनानै आबादनि थाखा खाय माबायो औ आबाद मावनो थाखाय नानै इनि सात बिगासो माव आरो सात बिगासो एवो एवनानै ओ ओमफ्राय खोथियाखौ लाय सिगाङावनो फुग्रुना लायो हाजिरा नङाबा आजिखालि आरो ओ आखा सिस्टाम फुयोना सेंग्रा बे बायदि देरफुनायफोरा माने दस थाखा दस थाखा एसे थ' ओमफ्राय ओ फुनानै बिदिनो माबायो मानो फोग्रोना लायो फास्टाव फास्टाव फोग्रोना ला नानै ओ नेक्स आव रुवानि खौबो थिक खामना लाबाय बा रुवा नि मोनथवाबाबो न'आवनो गायसेबना लानो होननानै ओ न'नि दोनो गायनो होन्नानै एव माबायो खोथियाखौ लाङो बायलांनानै आरो सोरबा फालाफोर दोङोबा फायो आरो हाजिराखौथ' बांसिन मोना जोंनि गामियाव माने हाजि जा मोना इनिखायनो ओ जाय जाय माने गुबुन गामियाव आलासि दोङो ना खाथि खालायाव ओ जाय गामियाव मो नो निजा निजा माने गासैबो धरनिखो लाना फैयो निज जा निजा माने जे जाय जेरैहायो बे ब्रैजिसो माने गारियाव लाना बियोर बु रजा बुरजा माने लाफायो आरो खेबसेयावनो बिस जोन पसिस जोन बेबायदि ओमफ्राय बेफोरबायदि लाबोबाथ' आरो उम मो जाङै माखासे खोथियाखौ बुथुमना लाखा खानांगौ जायो गायनाय समाव आरो गैयाब्ला लस जायो बेनिखायनो फुग्रोना लायो आरो ओनिफ्राय फुग्रोना लानानै बेबायदिनो खेबसेयैनो बा खाथाम खाब्रैबाथ' गोबां दिन नां गोन ओ बेबायदिनो आरो जेरै हायो बेबायदिनो फालाबो गायो
ओ अ आ नोंसोरनिया ओ ऐ ओ हासारफोर बाहायनायाव माने गोबोर हासार खौ बाहायो ना बाहाया
हासार फोराथ ओ गोबोरखो ओ ओरैनो माने खोथिया थिलिफोराव माने गोबोरखो जोंनिया गार माने सिगांनिफ्रायनो गारबाय थायो आरो खाथियाव खोथिया थिलि गारखाबाय थायो ओमफ्राय आरो फोखांनायनि उनावलाय बेगरखो आं होनाय नुवाखै गुबुन हासारखौ होयोब्लाबो ओरैनो लांनानै दोन दोनहैनायखौ नुदों आरो एवनायनि सिगाङावनो किसुमाना औ बेबायदिनो खामो
माने सिगाङावनो गोबोरखो दोनहैखाबाय अ-अ गोबोरखो दोनहैखांनायनि उनाव बे हाले एवबा माने मिक्स जाखायोना बिदिनो माने ओरैनो फोखांनायनि उनावहाय जौनायनि एसे हासार उनु सारनानै होयो आरो
औ-औ-औ-औ हासारखौलाय होयो ओ ओमफ्राय आबाद मावनायावबो होयो आरो जोंनिया माइ गायखांनाबो दानसे दाननै थाना एम्फौ जानाय माबा जानाय हानजा थैनाय बेफोरखौ होयो आरो
अ-अ मुलि सारनाय जायो बे माखासे हाग्रा उनु रज'नाय जायो नालाय बे हाग्रानिबो हाग्रा थै थैनायनि मुलि बाहायो आरो एम्फौफोर अरनो हा मुलि बायनाय
औ-औ किसुमानालाय एसेल' आबाद मावनायफो फुना होयो खिन्थु गोबां मावनाय बोरै फुनो हाग्राखौ मोजांसिन जायो खोमा माने बिबायदि‌ ओ